औ।
हेल' औ खोनादों। औ खोनादों नोंथां। खोनादों ना।
खोनादों आं दे बुंलाय।
औ।
मानि सायाव रायज्लायगोन जों दा। टपिकखौ।
अ जोङो मागो दमासि जनि सायाव रायज्लायनोसै बरफोरनि मागो दमासिनि सायाव रायज्लायनोसै।
औ रायज्लायजागोन न
औ दे नोंथाङा मागो दमासिनि बागै ओ सुं ओ बुंफोरथि होदो।
औ मा मागो दमासि। बिदि होनना बुङोब्लाथ जोंना दा माने मोनसे बरफोरनि फोरबो बियो मागो दमासिआव जोङो एसे
हेलौ।
औ औ खोनादों दे।
मागो दमसि होनना बुङोब्लाथ' जोङो बोसोराव खेबसे एसे खस्थ खालामनाय बायदिसिना बिना
औ।
आरो बेदर बायदिसिना जानाय जायो आरो बे मागो दमासिङाव आरो बेजों लोगोसे न'खरनि फुजा ओ बायदिसिना होनाय जायो बेयो मोनसे बर' फोरनि आरो बर' फोरनिल' नङा बेयो मोनसे आसाम नाङैनो मोनसे मोनसे फोरबो होनना बुंजायो दा मागो दमासिं मागो दमासिंनि सायाव एसे गोलावै बिजिरनो थाङोब्ला बिदिनो फिथा बायदिसिना जानायनिफ्राय बायदिसिना फुजा फोरबो होनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना रोखोमनि फिथा फिथा सावनानै जानाय जायो बेयाव आरो आरो बायदिसिना गोदोर गोदोरनि गोदोर मानसिनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बेयाव सनमान लालायनाय जायो। दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंफोरदो
औ मागो दमासिनि सायाव ना
औ।
ओ जोंथ' मागो दमासि होनोब्ला बेयो जोंनि बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो फोरबोआनो होनांगोनना बेखौ रंजाथाइ फोरबो ओ जेब्ला जोङो आबादारिफोरा आबादारिफोरा मेंनानै खस्थ' खालामनानै जेब्ला जिरायनाय सम जायो बै समाव। ओ जिरायनाय समानो बिसोरनिया बे मागो आघोन दान माइ हाखांनानै जिरायनाय समाव ओ ओ। बेयाव जाखिनि मोनदों गावसोरनि रंजानायजों बे फिथा सौराय जानाय जायो आरो। ओरैनोथ' मागो पुस दाननि जोबथा सानखालिनि फ्रायनो ओ फालियो ओ बे सानखौ जोङो संक्रान्ति होननानैबो बुङो।
औ नंगौ। ओरैनो ओरैनो खैदिनसो फालिनाय जायो मागोखौ
मागोखौथ' जोङो सानथामफोरहालागै फालियो। सानथाम सानब्रै औ। गिबि जागायनायनिफ्राय लानानै सानथाम सानब्रै।
औ।
ओ बेवहाय जोंहा ओ माखासे नियमफोर खालामो जेरै जोङो फिथा सौनायनि बा फिथा ओ बानायनायनि सिगाङाव जोङो माखासे गोदो थैलांनाय आबै आबौ बा गावसिनि सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनो जोङो फिथा सौरायखौ जों सावग्रोयो। बिनि उनावसो बिसोरनि मुङाव सावखांनायनि उनावसो जों जानायखौ बानायनाय जायो।
औ औ।
माखासे ओ जौ जौफोरबो सङो माइब्रानि जौफोरबो सङो। बेफोरबायदि जौ संनानै गोथैफोरनो बावउहरो। गोसोखांनानै औ जाग्रा लोंग्रा फिथाजों
उम
ओ जोङो ओरैनो मागोआव फिथाखौ जोङो लावदुम फिथा एन्थाब फिथाफोरबो जायो नामा
औ औ बायदि सिना बायदिसिना जों जानाय जायो फिथाखौ जों माइरंनिफ्रायनो बायदिसि खिना रोखोमनि थायो बिदिनो माइब्रा जोसा ओ माथा जायखौ बुङो ओंखामबो संजायो जोङो बेखौ मा था होनना बुङो औ बेनिफ्राय लानानै आरो माइब्रायाबो बिदि गोसोमबो थायो। बिदि ओमफ्राय गुफुरबो थायो आरो
औ जोङो बे बेनिफ्राय जोङो पस्थ दाननि जोबथा हराव लावखार ओंखाम जायोना मानसिफोरा गोदोहायथ' लावखार ओंखाम जायोमोन ज'नो मोनसे थालिर बिलाइनि जिगाबजों लुनाय न' एसे दुब्लिफोराव लुनानै बेवहाय जोङो लावखार ओंखाम जाहैयोमोन। खांथिंनानै मैगं थाइगं बेदरफोर लांनानै बेवहायनो जानानै रंजायै थायोमोन। फोथारावहाय आरो जोङो अखानायै औ अखानायैहाय जोङो ओ बे बेलागुरखौ सावनानै होनाय जायो ओ बेखौ सावनानै अर सायनायनिबो मोनसे ओ नियम दङ जाय अरखौ सायोब्ला बेयाव अरखो सायोब्ला जोङो जोंनि बेमार आजारफोरा खारो होननानै फोथायो। बेनि उनाव जोङो औ। फिथाखौथ' जोङो पस्थ दाननि जोबथा हरखालिफ्रायनो हरनिफ्रायनो सावो। ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ मागोखौ सानबेसे फालिनाय जायो माबोरै फालियो एसे बु